हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों दे।
औ
मा खालामबाय थादों नोंथाङा?
दङ नोंथां ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो।
औ होनोमबा दसे फ्रि ना नोंथाङा होमबा दायो?
नंगौ नोंथां आङो दायो फ्रियैनो दङ।
औ होनोमबा नोंथांजों आङो दैज्लांनि सोमोन्दै जोङो दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो बा बेफोरनिनो सोमोन्दै रायज्लायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो।
औ जागोन नोंथां जागोन दे
औ औ होनबा आङो एसे बुंफोरनानै होग्रोनोसै नोंथां।
जागोन नोंथां जागोन
ओं दैज्लां बोथोराव जोंथ' आबाद होननानै बुङोब्ला जोंना मेन आबादानो जाहैबाय माइ माइ आबाद। जोंथ' दैज्लांआव औ जोंथ' दैज्लाङाव बयबो माइ आबाद मावनानै लायो मानो होनलाय दैज्लाङाव मावनानै लायोब्लासो जोंना दैज्लां नङिबा मेसें टाइमाव जानो थाखाय जोङो माइ एबा माइरंखौ जोङो मोननो हागोन।
नांगौ
औ जोङो मेसेङाव जोंना गोबां माबा माबि फोरबोफोर फैयो जेरै मागो बागो बैसागो बेफोरबायदि फोरबोफोराव जोंनो माइ माइरंनि जोबोर गोनांथि जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा मागोफोराव जोङो फिथा फिथा जायो बैसागोफोराव जोङो जुमाय सङो बा जोङो सानफ्रोमबोनि बा जोङो साफ्रोमबो औ बा जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव सानफ्रोमबो जोङो ओंखामखौनो जानानै थांनानै थायो नालाय। बर' हिसाबै जोङो बर' सुबुं फोर गासैबोथ' जोंनि थाखाय ओंखामबा माइरङा बा माइआ जोंनि थाखाय खोब इम्परटेन्ट आरो जोङो बे बेखौनो दैज्लां बोथोराव जों गोदोनिफ्रायनो जोङो सोलिबोबाय थानाय मोनसे आबाद माइ आबाद जोङो बेखौ खौ मावनाय जायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
औ दा नों नोंथांमोननिथिं माइ आबादफोरखौ मावो ना मावा
औ नंगौ नोंथां थारैनो नोंथाङा जा बुंदों जोबोर मोजाङैनो बुंबाय माने दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै एसे दा माने नोंथां नंगौ दा दैज्लां बोथोराव जोंनिथिंबो माइ गायगासिनो माने गोबाङानो गायनाय जाबायखौनो बुंजायो माने जायना माने हा हुग्रा एसे खम नाथाय सोरबा सोरबा जा माने बुरजा दं बि बिथांमोनहा दाहालागैबो माने जोबाखै आरो दामाने बेबादिनो नोंथाङा बुं ओमफ्राय जे जे दायो माने माइ गायनाया माइ गायनाय आबादा जोबोद गोनां मानोना जोंनो इयुनाव जा जोंनि फोरबो फायो फोरबो फैयो बेफोराब जोंनो जोबोर गोनां जायो सावराय बा बेफोरबायदि बानायनायाव थ माने गायदों जोंनिथिंबो गायगासिनो था मा गिबियावनो सों नोंथाङा दा मिथिखागौ माने गिबियावनो माइ गायनो जुदि गोनां जायोब्ला जों खोथिया फुनांगौ नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ
औ बे खोथियाखौ माने गोबां सुबुंफोरा माने गुबुन गुबुन रोखोमै जायो गुबुन गुबुन रोखोमै बुंनो बुङोब्ला माने सोरबाया फोथारावनो गायो दुब्लिनि फोथाराव आरो जायहा जायहा माने न'निफ्राय फोथारा एबा दुब्लिया गोजान जायो बिथांमोना माने न'नि बारियावनो बे दै दिखांग्रा मटरफोरनिफ्राय दै दिखांनानै माने बारियावनो बेखौ ट्रेक्टरजों बा आथिखालावथ' मोसौ हालेवनाय नुनो मोनदिया नङा होनबा
नंगौ नंगौ सैथो
माने ट्रेक्टरजोंनो माने न'नि उन उन बा नोंथाङा जे जा बारि दं बेयावनो माने एवनानै हाखौ एवनानै बेयाव जुदि अखा हायो अब्लाथ' माने मटरनिफ्राय दै दिखांनो नाङा आरो गोनांथि जाया नाथाय अखा हायाब्ला मटरनि दै दिखांनानै बेखौनो माने हाखौ माने मोनहोयो आरो ओ होयो थ' बेयावनो नोंथाङा खोथिया फुनो गोनांब्ला बे माइखौ माइज्लि होननाय जायोना नोंथां
माइज्लि ओं माइज्लि होनो
माइज्लिखौ सोमनानै लायो ओ बेनिफ्राय सप्तासे ना सप थ सप्तानै दोनो आं मोजां मिथिया आरो नाथाय औ बेखौ माने दोननानै बियो गाजलि ओंखारो आरो
ओं
बेखौ बे ओंखारखांनानै माने बेखौ दायो फोनो गोनां जायोब्ला हाया मोनखाबाय नालाय त' बेखौ हाया माने गारना होयो आरो गेसेङै बा गुबुंयै माने माइफथ' गुबुन गुबुन थायो नालाय माने बरब्रा माइखौ गुबुं फुनांगौ आरो बबेबा माइखौ गेसे
औ
औ बेबादि फोननानै ओ फोननानै माने बेयो फोनानै दोनो दोननानै जुदि एसे सान लानानै माने बियो ओंखारो आरो ओंखारनाया बियो खोथिया जायो। खुथिया जानानै बेखौ जेब्ला नोंथाङा ओ ओ गायनो गोनां फोथारखौ बा दुब्लिफोरखौ एवनानै लायो बेनि उनाव जेब्ला नोंथांनि खोथियाया माने गायनो गायनो जाबाय आरो गायनो लागा जाबाय गायनो हानाय जाबाय अब्ला जोङो बेखौ खुथियाखौ माने फोनानै बेखौ न'नि सुबुंफ बा न'नि सोद्रोमाफ जुदि बांसिनब्ला माने हाजिरा लानो गोनां जाया आरो हाजिरा बा गोदोथ' सावरि लानाय बुङोमोना नोंथां।
ओं सावरि होनोमोन औ
औ माने फैसा होनो गोनां जायामोन आरो सावरि होनानै माने जानाय जायोमोन न'नि बे न'नि सोद्रोमा बा न'नि मानसिफोरा माने मोजां मोजां जानाय होयोमोन फैसा होनो लागा जायामोन नाथाय आथिखालावथ' सावरि जानायखौ बांसिन नुनो मोना। जायो आरो। हाजिरा लानानै माने माखासे मानसिफोरखौ लिंनानै खोथियाखौ फुहोनानै बेखौ खानानै दोनो आरो बेनिफ्राय ओ जुदि न'आवनो फुनायब्ला बेखौ सानसे सिगाङाव बा गायनायनि एसे सिगाङाव फोथाराव लानानै दोननाय जायो आरो।
नंगौ
उनाव जुदि नोंथांनि बुब्लियावनो जुदि खोथियाया फुनाय दंखायोब्ला खौ माने बेबादि लांनो गोनां जायो आरो बेयावनो फुनानै बेखौ हानानै माने रेडि खालामनाय जायो आरो गायनो थाखाय। बेनो बेखौ जोङो हाखौ फुथारनि हाखौ सोरबाया माने गोबाङानो गाम एवहैयो आरो माने ओ माने खेबनै औ खेबनै खेबनै माने जेब्ला मोननो हाया एब्ला एबा गायनो गोनां जायो बेखौ माने गाय हायो आरो बेयावबो माने माइ गायनायावबो गोदो सावरि जायोमोन।
सावरि होनाय जायोमोन नाथाय ओ आरो आं नाथाय बुंखाबाय नोंथांनो जे आथिखालाव सावरि जानायखौ बांसिनुवा मानोना आ आथिखालाव बांसिन हाजिरा एबा फैसा फैसा होनानैनो माने गायहैयो आरो।
ओ नंगौ
थ बेबायदिनो माने माइखौबो बेबायदि खोथिया बाददिनो सावरि बा हाजिरा होनानै गायहोयो आरो। बेबादिनो गायनाय जायो आरो नोंथां।
ओं बेजोंनो मा मा खोथिया बा मा मा माइ गायनाय जायो नोंसोरनिदि नोंथाङा मिथियोबा बुंनो हागोन।
औ नोंथां माने मा मा खुथिया बा माइ गायो होननानै बुंब्लाथ' आं बेबादि बांसिन मिथिया नोंथां नाथाय जेरै रन्जित आरो माइब्रा आरो जोसा आरो बदै बादैनो आरो आथिखालाव गोबां माने गोबां गुबुन गुबुन नङैनो खोथियाबा माइ ओंखारबायना नोंथां बेखौ जों गायो आरो मुंनि गोबां दङ माने आङो मोजां मिथिया आरो
नंगौ नंगौ
आरो बेबादिनो आरो बे गायनायखौबो आं नोंथांनो बुंखाबाय जे गोदो माने ह मोसौजों हालेवनानै जायोमोन नांगोलफोरजों नाथाय आथिखालाव ट्रेक्टरल' बाहायसै आरो गिदेर आरो उन्दै
ओं नंगौ
औ नाथाय मोसौजों एवनाया बांसिन मोजां जायो खोमाना नोंथां
औ माने ट्रेक्टरजों हेवोब्लाथाय माने गोबां खहा जायो होननानै जों खो खोनानो मोन्दों जेनेबा जोङो गोदोयो माइ गायखांबाथाय जोङो बे माइ दुब्लियावनो माइआ एसे सोमखो -खोर जाबोनाय टाइमाव जोङो ना हमोमोन साम' खनोमोन माइ दुब्लिनिफ्रायनो थ' बेफोरबायदि ना आरो साम'फोरा जोंना टेक्टरजों हेवनायनि थाखाय गोमालांनो हमबाय आरो माने गेग्रेबजोबो टेक्टरा गोथौ गोथौसिम थाङो नालाय थ' औ थ' बेजों गेग्रेबनानै बा थैनानै थैजोबनानै जोङो नाफोरखौ साम'फोरखौ जोङो खोब माने मोननो थांनो नागिरला आरो बेफोरबायदि माने माखासे खहा जायो बा हाब्रुफोरा जों माइ गायनाय टाइमाव गोथौ गोथौ जोंनि हान्थुसा थाङोना बेफोरबायदि गोथौ गोथौ थांनायाबो टे क्टरजों हाले एवनायनि थाखाय माने बिदि गोथौ गोथौ थाङो आरो गोदोयो माने जोङो ओ नांगोलजों हालेहेवनाय टाइमाव ओमबाना औ बे टाइमाव माने बारा गोथौ थाङामोन जोङो हाल हेवोमोन आरो बेजों लोगोसे जे मै होयोमोन बे बेनि उनावसो जोंहा गायजायोमोन आजिखालि मै होनांगौनि गोनांथियानो गैला टेक्टरानो खनसेयावनो माने खोननै खोननैयावनो माने मोनहोखायो आरो दुब्लिखौनो
नंगौ नोंथां
औ दा जोंहा माइ माइ माइ आबादनि माइ आबादनि अनगायैबो जोङो दैज्लां बोथोराव गोबां आबादफोर गोबां आबादफोर मावनाय जायो ओं जेरै मैगं मैगंफोर जोङो गोबां मैगं थाइगं जोङो दैज्लां बोथोराव मोननो थाङो फाथ फाथो मैथा मैथा बांगाल
नंगौ
गोबां जोङो खुमब्रा जोगोनार जों गोबां मैगं थाइगं जों मोननो थाङो बा हाग्रानि मैगं जोङो थास'फोरा जेरै थास' बिबार थास' आइथें थास' बि राइ जों गोबां आबाद मावनानै जोङो दैलां बोथोराव मोननो हायो बा जोङो बारिनि ओ मैगं थाइगंखौनो बुथुमनानै जानोबो हायो बा बेजों एसे एनै रांखावरिबो जोङो खामायनो हायो आरो दैज्लां बोथोराव
नंगौ नोंथां थारैनो
औ बेफोरबायदि मैगंआ जेनेबा नै मैथाफोरा आरो जोंना बे फोथाराव मोननाय नाजों संना जानो जों सिजोननि मैगं आरो जोबद गोथाव गोथाव मोनो जों जानो आरो बर'निनो ओंख्रि होननानै बुंनांसिगोन बे मोनसे ओंख्रिखौ मैथाजों नाखौ आरो बेजों लोगोसे खुमब्रा हांसो बेफोरबायदि जोङो दा दैज्लां बोथोराव हांसोफोरबो मानसिफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो बयबो फिसियोबो आरो मोनसे इम्परटेन्ट जोंना दैज्लां बोथोरावसो ओंखारो बेयो माबा मा होनो औवा मेवाइ
नंगौ थारैनो
औ बे औवा मेवायाबो माने खोब जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट आरो नोंथां जोंनि मोनसे ट्रेडिसनेल ओंख्रि आरो दोरोङारि ओंख्रि औवा मेवाइ अनला दाउ बेफोरो
नंगौ
औ थ' बेजों लोगोसे समाबो जोंना जानानै फैबाय नोंथां होमब्ला दिनैनि सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा
औ नोंथाङ जागोन नोंथां
औ दे
औ